औ नोंथां
अ नोंथां ओ औ औ खोनादोंना नोंथाङाबो?
औ खोनादों खोनादों
औ जोबोद मोजां नों नोंथाङा मा खालामनानै दं दाय?
आं दा दसे ओरैनो दंथ'यो माने ओ सानजौफुनि जानाय आदारखौ लाहार फाहार खालामगासिनो संगासिनोमोन आरो नंगौ दायो नै आ दालि दालि दं ओमफ्राय ना गोरानजों सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा बाथोन देदों आरो दालि आलु आरोना बेनो
मोजां
औ नोंथाङा जाखांबाय?
आं जाखांबाय नोंथां बेनो दा ओ मेवाइनि सिजोन नालाय बेखौनो दालिजों संनानै जाबाय आरो फारौ खान्दाय बिबार
औ फारौ खान्दा बिबाराथ' जोबोद गोथाव अर्गेनिक खेति नंगौ आं थ' बहुद बोसोर जाबाय जोबोद गोबां बोसोरा बांबाय आरोना खार'खान्दाया मोनजायैया दा ओ औ बोथोराबो बेनिनो खारौखान्दा बिबार मैयासो जों सावरायबोबाय थादोंमोन आंनि लोगोफोरजों खार'खान्दा बिबार जानांगौमोन होननानै बेबायदि औ मैया जों मोनसे इभिनिं वाक खालामनो थांङो नालाय मोनानि मोनाबिलिनि थाबायनो थांनायावहाय बिफां फांसे नुबोदोंमोन आरो लामायावहाय खाद'खान्दाय बिफां ओमफ्राय बिबारा बारनो हमगासिनो आरो जेरै हराव सो बारो नालाय हराव बारनानै मोनायाव अ फुंङाव गोलैयो नामा हारसिंनो सिरियो उम।
बेहाय माबाफोर रहै स'फोर दं नामा नोंथां? नोंथांनि ओ साननाय
रहैस' आथ' बे बिगियाननि खोथायावसो जागोन बे ओ बेफोरबायदि रुजुथुवा गाय ओ बिगियानगिरिफ्रा बेखौ दिहुनदों नंगौ। खोथाया नंगौ माने दा बियो मानि थाखाय हराव बारो आरो फुंङाव सिरियो हारसिं बेखौ बिगियाननिफ्राय बुखाबाय ना थाय आं बारा मोनथियाखै आरो दासिमबो मानो थाखाय बियो बियो बिदि जायो आंनि साननायब्ला बिदि जानो हागौखि बे ओ साननि सान्दुं साननि सान्दुं ना मोनोनि टाइम समावसो बियो बारो आरो हरावहा। औ माबाफोर बेयो ओ साननि सान्दुं लानो हाया जानो हागौ बा
दा जेरै सानदों बे बेखौनो बेबायदिनो आंबो एसे नुहुरदों। नंङाब्ला मानो ओ बेबायदि सानाव गुबुन बिबारफोरा गेवस्रांनानै बारो नाथाय बेहा ओ मोनायावनो बारनानै सान ओं खारिनि सिगां हायाव सिरिनानै थानायखौ जों मोननो हायो।
बेबायदिनो जानो हागौ ओ एसे
ओ बे खौ मोनसे मेडिसिननि बिफां होननानै जे गोबांङानो बुंङो।
नंगौ नंगौ खोनादों मुलि बिफां औ।
नंगौ आं गोदो औ औ देलाय। आंगो बे बायदिनो जों बिबारखौ जायोमोन जायोमोन आं दा न'नि बाहेरायाव दं नालाय बायजोआवफा औ बेखायनो दा न'आव थांनाय जायाखै बे बोथोराव बेखायनो मोनजायाखै नै खोथाया ओरैबायदि जों गोदो उन्दैयावहा जों बिनि फिथाइखौ बिबारखौथ' जों जायोमोन आरो माबा माबि मुलियावबो बाहायो आं बेखौ बारा मोनथिला आरो नाथाय जों बे फिथाइखौ फिथाइयााथ' गोलाव गोलाव जायोना बे फिथाइखौ औ फिथाइखौ जों दाननानै खानानै आरो खानानै जोङो बाजाराव लाङोमोन फाननो बेहाय आलादा हारिनि गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बायना लाङो मोननलै फिथाइखौ मुलि जायो होननानै बिसोरसो मोनथिसिगौ आरो मा मुलि बाहायोमोन नाथाय जों बाजाराव बिनि मुलाम्फा बा दाम बेसेन मोनोमोन आरोना औ बेबायदि जों फाननो मोनदोंमोन
नोंथाङा बेफोर जेब्ला खामानि मावदोंमोन अब्ला बेनि बेसे ना बै समाव बेसेबां
बै समाव जों फाननो मोननाय आं गोसोआव दं दाबो ओ खाय सेयाव फिथाइयावहा जों थाइबा बिदि मोनोमोन आरोना थाइबा औ फांसे बिफाङावथ' बारा बांद्राय फिथाइ थायखाया ओरैबादि थायो ओ बाजि बा द'जि फिथाइ मोनो आरो फांसे बिफाङाव औ बेबायदिनो ज फाननो मोनोबा बेसबां एराउन्ड ओ बिदिनो मोनोमोन औ एसे मोनोमोन आरो औ एक्सुेलि बेसेबां मोनगोन बा थामजौ रां मोनोमोन आरो। औ। औ औ बेखौ मुलिनि थाखाय लाङो बिसोरो बानायनो होननानै
आंनि मिथिनायाव बर'फोरा जेब्ला नांगोल हालेवनो थाखाय जुंगाल जे बाहायो।
औ औ नंगौ।
जुंगालाव माने जेब्ला मोसौआ ओं। मा होनो फाफ्लि बायनाय जायो। नङाब्ला माब्लाबा फाफ्लियाव बिसोरो जुंगाल बानै बानै गाराय जायो।
गाराय जायो औ।
बे बिफांखौ जुदि जुंगाल खालामोब्ला बिफांनिफ्राय जुदि जों जुंगाल दाननानै लायोब्ला माने बेफोरबायदि मोसौआ प्रब्लेमाव गोलैया गोलैया होननानै गोबां जोंनि बर' मानसिफोरा फारौ खान्दाय बिफांखौ जुंगाल दाननानै बाहायनायखौ आं लोगो मोनबोदों आरो।
औ फोथायनाय दं आरो जायो होननानै नंगौ बेनि एसे जाहोनबो थानो हागौ जेरै खारु खान्दाय बिफाङा एसे गुरै जायो आलदा बिफांफोरनिफ्राय बेनि जिथु बिफाङा गुरै जायो बे गुरै एसे बाजारफ्राव मोनोना एसे सम बा जिम बायदि मोननाय एसे गुरै जानाय औ बेबायदि गुरै जायो आरो बे बिफाङा नोंथाङा दानना नायबाबो मोनथिगोन एसे बिफाङा गेजेरजों बिफांखौ दानना नायबा गेजेरजों एसे गुदुं थानाय बायदि थायो। औ गुदुं बायदि थायो एसे हलंगा जायो आरो गेजेरजों बेबायदिखायनो बे बिफाङा गुरैय नामा बेखायनो जुंगाल बाहायो खोमा बिदि जानो हागौ आंनि साननाय आरोना बेयो नंगौ। आरो बेबायदिनो नोंथाङा औ बेफोरबायदिखौ मोनथिगौ नामा जेरै जोंनि बर' हारियाव गोदोनिफ्रायनो मुलिफोर बानायबोदों बा गोदोथ' जोंहा गोनोखोआरिबो नङामोन बा जोंहा डाक्टार बिदिबो गैयामोन मेडिसिनेल जिथुबा प्लान्ट थायो मेडिसिनेल माने मुलि बिफांफोर थायो बेफोरखौ नोंथाङा एसे मोनथिगौ नामा खि माब्रै माब्रै मा मुलि जाबा मा बेराम जाबा माबायदि जाबा जोंखौ आइ आफामोना गोदो लोंहैयोमोन जाहोयोमोन। बेबायदिनो जोंहा एसे बेरामफ्राबो हामो। आरोना बिदिनो जों डाक्टारफ्राव थाङाबाबो देहा फाहामसालियाव थाङाब्लाबो बेखौ एसे फोरमायगोन नामा नोंथाङा माब्रै बेफोरखौ बानायनाय जायो नोंथाङा मिथिनायखौ एसे फोरमायना हाबा मोजां जागोन आं होननानै सानो आङो।
बिदिब्ला नोंथाङा खोनासं आं जा आंनि खोनाबोनाय आरो आंनि मेगनजों आरो खुद बाहायबोनाय हिसाबै ओ माखासे एक्सपेरिमेन्ट खालामजानाय ओ मुलिफोरनि मुंखौ आं नोंथांनि सिगाङाव दा फोरमायनो आवगायदों।
नंगौ।
दा आङो गुबैयै ओ जोंनि बर'फ्राथ' नोंथां होननाय बायदिनो गामि गफायाव संसार जाबोनाय बर'फोर बेनिखायनो बिसोरनाव खुनु ओ साइन्टिफिकेलि एनालायज खालामनानै जे ओ बेयो बेजों हाम थारो होननाय मोनसे ओ उम। बिजिरनानै लिरनाय गैया खुगाजों खुगा बुंबोनाय खोनाबोनायजोंनो जों ङो मावबोदों।
नंगौ।
खायनो आङो ओ जेब्ला सासे मानसिया हमनानै ला ओ आखाइ बौजाबाय। माबा मोनसे दानबाय थानायाव दा बे आखाइ बौजानाय सुबुङा हमनानै ला ओ हाग्रा बारियावलायनो बे मानसिया बेनिखायनो बेयो ओ न'खाथियाव जेबो बेखौ फाहामथाय होनो थाखाय सुबिदा गैया बेनिखायनो बेयो मिथिगौ ओ आखाइ बौनायाव मा होयोब्ला थैया गगायो बन्द' जायो सानाया खमायो दा बेखौ आङो नोंथां सिङाव फोरमायनि दा बेनि थाखाय जोङो ओ हामहोनो हानाय राहाया दङ आखाइ बौनायावब्ला औवानि जे बै गोथां माबा थायो बिगुर।
नांगौ गोरलैनि
औ औवा बेखौ मा होनो औ औवाखौ सैना नै बे गोथां बाहागोखौ जोङो बे बुंनाय जायगायाव होबाबो मता मति औ थैया थाबथायो मता मति फरति सिस्कति फिफ फर्टि तु फिफ्टिओइत पारसेन्टआ नों बेखौ एसे रिलिफ मोनगोन आरो ओमफ्राय बेनि उनाव बिदि बौनायावनो सेम केसाव ओ जोङो बाहायो अमा खि अमा खि बिफांखौ सिनायो नोंथाङा बे बिफांसो दै बे अमानि आदार जानाय। खिनाय नङा बे नङा। औ बे बिफांखौ जोङो खुदै होनानै मोज जां सिफ्लेनानै लानांगौ जेरै थांखु नाफ्लेनाय बायदि।
अमा खि होमबा बै दुब्रि बिलाइखौ होनदों नामा नोंथाङा।
थां दुब्रि बिलाइ नङा।
औ दुब्रि बिलाइजोंबो जायो नामा आं जों गोदो बिदिनो खालामोमोन दुब्रि बिलाइखौ खुगायाव लानानै सावसुबनानै बेखौ होना लाबा बौनाय जायगायाव होब बावबो‌ थैया थाब थानायखौ जों नुनो मोनबोदों गोदो नंगौ
अमा खि होननाय बिफाङा मोनसे जाबाय नोंथां माब्लाबा सम मोनबा गामियाव फैयोब्ला सोंनानै ला खामानियाव होगोन दा नोंथां बुंबाय मोनसे दुब्रि आरो मोनसेया जोङो ओ गोबांनो गोदोनिफ्रायनो बुङो आरो नारजि बिलाइखौ जुदि अर खुख्लेनानै होयो बेजोंबो थै गनाया बन्द' जायो होनो आं बेखौ प्रेकटिकेल बाहायफेरनो मोनाखै जिखुनु आं खोनाबोदों आरो
सानायावबो जेरै उदै सायोना गोदो जों उन्दैयावहा दा दाबो सायो मालाबा सानदुं गो साफ्राव उदै सायो जोंहा। औ, नारि जदि जोंनि नारा थायो उदैयावहा औ बेफोर सानायावहा जोंखौ आइ मोना बा आबै मोना गोदो ओरै बायदि खालामामना जाबो होदों आरो ओइ समफ्राम बिलाइ गोरलैया औ गोरलैखौ दैजों सोमनानै एसे सोमहाबना दोनना बेखौ दैखौ लोंना होबा उदै सानायखौ मोजां मोनो बे बायदिनो आरो खि जुदि जोंनि खिनाया ओ खि गोरलै ओंखारबाय थायोबा दैलाव ओंखारबाय थायोब्ला खिखौ गोरा खालामनोबो जों सुमफ्राम फिथाइफोरखौ जाबा जोंनि खिया गोरा जायो होननानै फोरमायो आरोना माबा जों गाव जों प्रेक्टिकेलिबो मोनबोदों बेखौ बे बायदिनो आरो बे बायदिनो मेरला दं ओ फुंबिलियाव उदै खालियावहाय ओ मानामुनि जिथु बुङो ओ मानिमुनि मानिमुनि ना मानामुनि होनो बे मानिमुनिखौ औ मानिमुनिखौ नोंगौ बेखौनो बुङो जोंनि ओनसोलावबो मानिमुनिखौ जु दि उदै खालियावहा फुङावनो उदै संनानै जाना होबा मानिया गेसफ्राबो खारो होननानै बुङो आरो। नंगौ नंगौ नोंथां दायो जोंहा समावबो जाबाय नामा नोंथां?
औ नोंथां दे उनफ्राव आ
समा जाबाय औ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दे औ दे गोजोन्थों दे औ औ।